हेल'
हेल' गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम नोंथा
अ गोजोन फुंबिलि नोंथां खुलुमबाय नोंथांखो आङो एसे गोनांथार खोथा लानानै सावरायनो थाखायसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा जोंनि ओनसोलाव माबायदि आबाद मावोब्ला मा आबाद मावोब्ला साबसिन जायो बेनि नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ने
औ हागोन नोंथां
दे अब्ला फोरमायनायसाय।
गुबैयैथ' गोदो गोदायनिफ्राय मावबोनाय आबाद गाहाय आबाद होनना बुङोब्ला जों माइ आबादखौनो बुंनांगोन। बेजों लोगोसे आरो दंबावो। जोंनाव ओ मा होनो बेखौ ओ गाहाय आबाद बे आबादजों लोगोसे आरो गुबुन मोनसे आबाद बाव बे आबादखौ मावनाय जायो बारि बाला एबा गोजौ हाफोराव। बेफोर जाहैबाय गय आबाद बिदिनो दोङो नारें आबाद। कमला नारें बेनिफ्राय दङ ओ लिबु कार्जि। बिनि उनाव दङ ओ मा होनो रैमालि आबाद बे बेखो जोंनि ओनसोलाव गोबां मावनाय जायो आरो मोनसे दंबावो मेसें बोथोराव मावनाय जेरै जोङो बेसर आबाद दोङो आरो ओ जोगोनार आबाद बिदिनो बायदि बायदि बायदि सम लाना समाव गोबां आबाद मावनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोरा गुबैयै जानाय आबाद होनना बुङोब्ला जोङो बांसिन आङो ओ गोथां मैगं एबा मैगं बिलाइफोरनि मुंनिसोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनो सानदों। जाय मैगंखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो जाफो गासिनो दङ आरो दासिमबो जाबोगासिनो दङ। बेफोर जाहैबाय ओ जोंनि दोरोङारि ओंख्रिबो होननानै जोङो बुंनो हायो मानो होनबा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ निफ्रायनो बे ओख्रिखौ जाबोगासिनो दं नालाय। बेफोर जाहैबाय जोंनाव लाफा लाफा मैगं लाइ मैगं बेसर सर मैगं बेनिफ्राय दोङो फालें दोङो बिदिनो दंबावो ओ मुला बायदि बायदि आरो। गोबां दोङो बेफोरनि गेजेर ओ बेफोर मैगंखौ जोङो बांसिन गोजां बोथोर मेसें बोथोर ओ बोथोरफोराव बांसिन आबाद मावनानै जानाय नुनो मोनो। गुबैयै बेखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा एबा ओ बर' माहारिनि सुबुंफोरा बे आबादखौ जेब्ला मेसें बोथोर सफैयो अब्ला गावनि ओ न' खाथियाव थानाय जिख्लाबसे लांदां जायगा एबा ओ उदां जायगा बे जायगायाव ओ न' सेरनिनो बेफोर बायदि जायगायाव मावनानै जानाय जायो ओ बेफोर आबादखौ गुबैयै ओ मिथिंगायारि हासारनिफ्राय एबा मिथिंगायारि ओ माबानिफ्राय बांसिन बानायना जानाय नुनो मोनो बेफोराव मुलै माबा माबि बु स्थुफोरखौ होनाय जाया। बेयाव गाहायैनो ओ बाहायनाय जायो जेरै जोंनाव गोबोर खि ओ गोबोरखिखौ ओ गोबोरखि ओ हासारखौ बाहायनाय जायो गुबैयै आरो दाखोर दालानिफ्राय मोननाय मोननाय हासार सेवनाय बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो न'आव संनाय बनजों संनाय ओंखाम संनायाव हांगार जानाय बनफोरनि जिगाबफोरनि हांगार बेफोरखौनो होनाय जायो आरो गुबैयै बेबायदिनो जोंनि बर' ओनसोलाव जेब्ला मेसें बोथोर सफैयो अब्ला औ
जोंनाव ओ मोनसे ओ बे आबादखौ न' सिंनिनो जिख्लाबसे हायाव एवनानै बेखौ गुबैयै गुबैयै एवजेननाय जायो एवजेनखांनायनि उनाव बेखौ ओ जिबा सानसोनि गेजेराव बे हाखौ रानहोनानै रेडि खालामनानै गोबोरखि हासार बेफोरबायदि हासारखौनो होनानै बेयाव फोनाय जायो आरो जेब्ला फोयो फोखांनानै बेहाय लाइ लाफा गासिखौबो फोनाय जायो आरो बेयाव लाफा ओंख्रिफोरखौ गुबैयै लाइ ओंख्रिफोरखौ गुबै फोनाय जायो मानो होनब्ला बेफोर ओंख्रिया जोबोद जानो गोथाव नालाय बेनिफ्राय बे ओंख्रिफोरखौ जेब्ला जानो जायो अब्ला जोङो लाइ ओंख्रिखौ ओ मै- द्रुबो जानो हायो बिदिनो ओ रुनानै मैद्रुबो जायो बेजों लोगोसे ओ खारदैबो जायो आरो जोबोद गोथाव जायो बेयो ओमफ्राय बे ओंख्रिफोरखौ ओ आरो दंबावो जोंनाव लाफा लाफा ओंख्रिखौ बेबायदिनो जोङो ला फाजों लाइजों मैद्रु रुनानै जायो बांसिनानो आरो सोरबा सोरबा दा ओ एवनानैबो भाजि जायो नाथाय गुबैयै जोंनि ओनसोलाव बेखौ रुनानै बांसिन जायो बेखौ बुङो मैद्रु लाइजों लाफाजों मैद्रु बांसिन सुबुंफोरानो जायो आरो जोंनाव माने बेयो जोबोद गोथाव जायो आरो सोरबा सोरबा खारदैबो ओंख्रि जायो लाइजों लाफाजों जोबोद गोथाव गोथाव जायो बिदि जाब्लाबो बेनि उनाव दं- बावो जोंनाव फालें ओंख्रि फालेंआबो जाबाय मोनसे गोथां हारिनि लाइफां लाइफां हारिनि मोनसे ओ फिसा ओ मैग दंफां आरो दंफां माने बेखौ ओ जोङो बिफांबो होनना बुंनाय जायो गाहाय जाादनि बे बेयो जाबाय एसे खैरोम दैैरोम आरो बेयो नाजों जानो जोबोद गोथाव जायो एबा आलुफोरजोंबो भाजि जानो जोबोद गोथाव जायो आरो बेखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव थानाय गासैबो ओ स्किन एबा बिगुरनि थाखाय जो- बोद मोजां बियो आरो देहाखौ जोबोद गोग्गो खालामना लाखियो आरो बे फालें ओंख्रिया बेनिफ्राय दंबावो जोंनाव ओ मा होनो मुला ओंख्रि बे मुलाखौबो जोंनि बे ओंख्रिखौ खौबो मेसें बोथोराव मावनाय जायो गुबैयै बे ओंख्रिखौ जो जोंनि दोरोङारि फोरबो जेरै ओ माइसालिनि फोरबो अब्ला बे मुला ओंख्रिखौ बांसिन जानाय मोनो जेब्ला ब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरा मागो दानाव ओ मागो गो आरो ओ मा होनो बेखौ आघोन मास बेयाव माइ गोरलैनि फुजा होयोब्ला बे ओंख्रिखौ जानाय नुयो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां मैगंफोर सेंनि मावनाय मोनो जेरै बेसरफोरखौ जानाय मोनो ओ मावनानै जानाय नुयो आरो नोंथां
उम
दा नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव जा थानाय एबा जा नोंथांमोननि ओनसोलाव मावनाय आबादनि सोमोन्दै नोंथां आंनो फोरमायना हागोन नामा
औ औ आबादनि औ आबादनि सोमोन्दै होनना बुङोब्ला दा जिहेतु आबादनि सम बे आबादनि सिमाव गाहाय आबाद होनना बुङोब्ला जाय आबादखौ जों मावनानै गोदोनिफ्रायनो मावनानै जों माने थांना दङ जाय आबाद खौ जोङो मावाब्ला मोनजाया जेरै माइ आबाद जोंनि थांना थानायनि थाखाय गुबै राहा। बेनो जोंनि आसामाव बुंनो थाङोब्ला जों थाजानानै बांसै बेजोंनो सोलिना दों आरो बेबादिनो बुंनो थाङोबा आं माइ आबादखौनो बुंनांसिगोन गिबि गिबि आ माइ आबाद होनना बुङोब्ला जोङो गिबियाव माइ आबादखौ जोङो ओ गोबां रोखोमै मावनो हायो आथिखालाव बांसिन रासायनारि हिसाबै रासायनारि होनानै बांसिन मावनायखौ नुनो मोनदों लोगोसेनो गोदो गोदायनि आबै आबौ बोराय बुरैफोरा आजै आजौमोना जाबादि मावबोदोंमोन नांगोल मोसौफोरजों नाथाय आथिखाल आथिखालाव बेफोरबादि गैलिया बेनिखायनो ओ आथिखालाव ट्रेक्टरफोरजों हा टेक्टरजों गिबियाव जों माइ आबाद मावनो थाखाय मा खामनांगोन जोङो गिबियाव जों दुब्लिखो माने खारायग्रोना दोननांगोन। गोरान समावनो खारायना दोनो आथिखालाव गोबाङानो गोरान समाव हा। गोरान समाव खारायनानै खनसे खनसे खारायना दोन्नायनि उनाव आरो खोथिया फोनो थाखाय बैसागो बैसागो समावनो दै गोलैजेनब्लानो माने खोथियाखो जाय जा जा आबाद मावगोन ओ सोरबा रन्जित माइयानो जा सोरबा आयजुमानो जा बायसमुतियानो जा बिदि बायदि बायदि गोबां रोखोमनि गावनि गोसो जानाय गावनि लुबैनाय बायदि जा जा माइखौ जाय मोजां मोनो बेखौ माने गावबागाव खोथिया फैयो आरो बैसागो समनिफ्रायनो फोयो। फोनानै मा खालामो नेक्स दै जायोब्ला नेक्स दै गोलैनायनि उनाव मा खालामनाय जायो बे हाखौ जेथिया फास फास खारायना दोन्नाय हा बे हाखौ आरो नेक्स दै गोलैनायनि उनाव खोथियाजों लोगोसे मिलायनानै खोथिया फोनायजों लोगोसे मिलायनानै मा खालामनाय जायो सननै खनथामा लागे खामार बुनानै खननै खनथामालागे खामार बुनानै मा खालामो खनब्रै आथिखालाव माने खनब्रैयाव ट्रेक्टरजों गायनाय जायो आरो। पावार टिलार बा माहोनो बेखौ ओ हुनुमान टेक्टरफोरजों गायनाय जायो। नाथाय गोदो मोसौफोरजों जोबोद मोजां रोखोमै गायनाय जायोमोन। बुंनो थांब्लाथ' जोंनो बे आसामाव माने जों बर'फोरानो गिबियै उम माइ आबादखो मावग्रोदोंमोन जों नुनो मोनदों बा बिजाबफोराव लिदनाय मोनदों आरो। बिनि उनावहाय माइ आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो खनब्रै खनब्रै हाल एवनायनि उनाव जोङो माइ आबादखौ खालामनाय जायो। लोगोसेनो बै खोथियाखौ जा खोथिया फुबाय बे खोथियाखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला नैजि नैजि दिनसोआवनो ओ ओ बिगियाननि मथै नैजि दिनसो आवनो फुनानै गायनाय जायो आरो खोथियाखौ आरो नैजि दिनसोयाव जेसेबां गोरलैयाव फुनानै गायनो हायो एसेब्लांनो बै माइ आबादा साबसिन जायो होनना बुङो आरो जुदि दैफोरा लोमनानै थायाब्ला। बेखौ जों नुनो मोनदो लोगोसे माइनि सेहेराफोरा जेसेबां थाब गायो एसेबां मोजां जानायखौ नुनो मोनो आरो। लोगोसेनो बे नैजि दिननि उनाव मा खालामनाय जायो गावबा गाव माइ गायजेन नायाव माइ गायजेनायाव सोरबा सोरबा मा खालामो ओ माइ गायजेन्नायाव एसे फुजा बायदिबो खालामनाय जायो। एसे जायगा लाना जायगा एसे गुबुन गुबुन लोगोसे बिदि गायो। गायनायनि उनाव गुबुन गुबुना माइसा माइ माइसालि माइ बायदि गायो। लोगोसेनो जोंहा स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्ला ओ माइब्रा जोसा बेफोरखौबो ग'सा लानानै लास जोबथारनोसै जोबथारनोसै खमाव समायाव गायनाय जायो आरो लास्ट खमायाव मा होनना बुंगोन बेखौ भाद्र' भाद्र दानालागै माने गायनाय जायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो मावदो आरो जों बेफोरबायदि बेफोरबायादि मावनानै लास्ट हाल जांख्रा बिनि उनाव मा जायो फास्ट ओ जोसा मायब्रा गायखांनायनि उनाव हाल जांख्रा हाल जांख्राखौ दै दैखांनाय जोङो रंजा बाजायै हाल जांख्रा दैखांनाय जायो लोगोसेनो बै हाल जांख्रानि दिनाव जेसेबां रंजा खुसियै जोंनि सुबुंफोरा गुबुन सुबुंफोरनि बेलायाव मोनथिला जोंनि सुबुंफोरा रंजा बाजायै हाब्रु खोनदायनानै जेसे हायो एसे रंजायो रंजानाय मा खालामो जोबथानायाव बाख्रि गायख'नो आरो बाख्रि गायख'नाय खामानिखौ मावो बे बाख्रि गायख'ननायनि उनाव बाख्रि बाख्रि सेराव जा खोथिया दं बे खोथिया आग्लायनाय माइखौ गायखानदाखौ लाना फैनाय गायख'ननाय जायो लोगोसेनो बाथौयाव बाथौयावबो लाबोनानै बेखौ खौ दोननानै एसे फुजा होनाय जायो आरो बाख्रि आरो बाथौ बेनि उनाव नैजि दिनसोनि उनाव गोबाङानो गोबां आथिखालाव हासार रासायनिक हासार बायदि बाहायनायखौ नुनो मोनो नैजिदिनसोनि उनाव बाहायनाय जायो लोगोसेनो बे नैजि दिनसोनि होनायनि उनाव राज गायनायनि हासार होननि उयाव एसे माइफोरखौ साबसिन जानाय सेहेरा जानायखौ नुनो मोनो आरो। बेनि उनावहाय ओ थाम। ब्रै दानसोनि उनाव बे माइआ। बिबार बिबार बारहैनायखौ जोङो नुनो मोनो। थामब्रै दाननि बिबार बारो लोगोसेनो बे बिबार बारनायनि उनाव बियो। थाङै थाङै ओ अक्ट'बर अक्ट'बर नभेम्बर। दाननिफ्राय माइआ बेयो मोनहैयो आरो। बेनि सिगां आवगाय आवगायनो गोब गोबाङानो खनब्रै खनबा हालागै रासायनिक हासार सारनाय जायो सोरबा सोरबा। गावबा गाव न'आव बाहाय बानायनाय ओम न'आव बानायनाय। गोबोरखिनि हासार मोसौनि हासारखौबो गोबाङानो बाहायनाय नुनो मोनो। लोगोसे जों आथिखालाव गोबांखौनो गोबां नुनो मोन्दों रासायनिक हासार बाहायनाय। जोंबो एसे एनै बाहायो ओम बिदिनो आरो बिदि बाहायनानै ओ। जों अक्ट'बर नभेम्बर दानाव माइखौ हानानै। दैखांनाय जायो हाजिरा खामला बायदिसिना लानानै दैखांनाय जायो आरो गावबा गाव। बिदि दैखांनानै माइनानै लोगोसे बिनि उनाव माइनानै दं। माइनाया जाहैबाय मोसौआथ' गैखालिया आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला। जों टेक्टरदों नानाय जायो हनुमान टेक्टरजों नाग्रा।